ह
खोनादों नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथाङा
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो कल हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ नोंथां बुंनोसै मा आयदा
दा आयदायानो जाहैबाय जोंनि माखासे माने जोंनि आबहावाया माखासे माखासे जाहोनफोरनि जाहोनाव गुबुंले जानायनि जाहोनाव आरो
औ नोंथां आबहावा गुबुंले जानाय जाहनाव नङ
औ नोंथाङा दा नोंथाङा जायगााज बेमोन न आं जागा गोसो
अ नोंथाङानो जागायग्रोदो नामा नोंथां
औ दे बिदिब्ला दा गिबियावनो जोंनि आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा जोंनि बे बुहुमाव थानाय बिफां लाइफां बार दै अर जिब जुनार मानसि दन्थियो गासिखौबो लानानै मोनसे जयो आबहावा नङा होनोमबा नोंथां दा बिनि गेजेरावनो जोंहा आबहावा गुबुंले जानायखौ जों आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंब्ला नोंथां दा जोंहा जोंनि आबहावाया गोबां रोखोमनि गुबुंले जायो जेरै दै गुबुंले सावनि गुबुंले हानि गुबुंले ओमफ्राय बिनिफ्राय बारनि गुबुनले बेफोरबायदिनो अनेक रोखोमनि गुबुंले जायो आरो दा गिबियावनो आंडो़ दैनिखौ आङो लागोनसो नङा होमबा नोंथां जोंनि दैफोरा माबोरै गुबुंले जायो आरो दैफोरखौ जोङो माबोरै गुबुंलेनिफ्राय गोगो दै जों लाखिनो हागोन बेखौ आङो बिजोंबो सावरायगोनसै होननानै दा गिबियावनो जोंनि ओनसोलफोराव बा जोंनि माखासे जायगाफोरावहाय दै गुबुंले जानायनि जाहोनानो जाबाय माखासे गेसाव गोफोन प्लास्टिक दाखोर दाला ओमफ्राय जाखोनदा जाखोनदा जि मुवाफोर जिरादफोर बेफोरखौ दैयावहाय माने जोंनिटाउन सहर टाउन सहरावहाय बेफोरखौहाय माने दै सेरावहाय गारसोमनानै दोननायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
टाउन सहरनि बे सेरजों बोहैलांनाय दै दैसाफोरावहाय जोङो बिदिनो नुयो जे गेसाव गोफोनफोरखौ गारसोमहैनानै सेरावहाय दोनहैयो आरोना दाखोर दालाखौ दा बिनिफ्राय जोंहा दैया बेनिफ्रायनो गुबुंले जायो आरो बिनिफ्रायनो माखासे भाइरासफोरबो सोमजियो बेमार आजार सोमजियो नङा होमबा नोंथां आरो जों जोङो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नांगोन आरो मानोना जोंहा गिबियावनो नांगोन गोगो दै नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो नोंथां
दगैनाय दुगैनाय जे दुगैनायानो जाया मानो लोंग्रा दैया जाया मानो ओ बिनिफ्राय ओ दैसानि दै जाया मानो गासिखौबो जोंनो गोगो दै नांगौ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
गिबियावनो जोंहा दैखौहाय फोसाबनांगोन जों बेखौहाय मोजां रोख रोखोमै सोदांनांगोन साफा खालामनांगोन बियो बयनिबो दायथ' नङा होमबा नोंथां जों सुबुं माहारियारि उजिनानै बा आ बेयाव जोङो माखासे गियानफोर लानानै जोङो जों जायफोर बे जायफोराहाय माने बेखौ बेयाव गारोब्ला मा जागोन बेखौ दैयाव गारोब्ला मा जागोन बेफोरखौहाय साननो रोङै मानसिफोरखौहाय जोङो मिथिहोनांगोन आरोना नोंथां अब्लासो जोंनि आबहावा गुबुंले जानायखौ जोङो रैखाथि खालामनो हागोन आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बिदिनो आरो जेनेब्ला हा गुबुंलेखौबो आङो बुंनोसै एसे नोंथांनि सिगाङाव हा गुबुंले जानायनि जाहोना जाहैबाय बै जोंनि ओनसोलफोरावहाय बेबायदिनो जेरै आबादारिफोरा माखासे आबादारिफोरा आरोना जायफोराहाय माने ओ हासारनि माने माखासे नांगौ बिबांनि जेसेबां नांगौ बेनि बिबांनिखौहाय बिसोरो माखासे आबादारिफ्रा माने होनो रोङा आरो गावनिफ्रायबो ओ गियान लायालासे बिसोर बिसोरो हारसिङैनो लानानै फैनानै हासार होनानै आबादफोराव नाङा फाङा मानो नाङैखौहायबो होफांनानै बेफोरबायदिनो माबा गोबां रोखोमनि रासायनारि हासार बाहायनानै हाफोराहाय गुबुंले जालांनो हमदों आरोना जोंनियाव ओ जोंहा हाफोरा गुबुंले जायोबाथ' नोंथाङा मिथिखागौ हाफोरा गुबुंले जायोब्ला जोंहा आबाद फोनायावहाय नांगौ बिबांनि आबाद मोना नांगौ बिबांनि आबाद जाया जोंहा ओ आरो बै जायफोर प्लास्टिकफोरखौहाय जोङो हाफोराव जेराव मेराव गारलाबायनायावबो जोंनि हायाहाय गुबुंले जायो आरोना बेनिफ्रायहाय ओरैहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला आरो सोदोब गुबुंले गुबुंले जों सा गुबुंले जानायाबो जोंना टाउन सहरफोराव गिदिर गिदिर दिजे बक्सनि जाउनाव आरो गारि मथर ओ गिदिर गिदिर दारिमिनफोरनि इन्डास्ट्रिफोरनि माने साउन्ड जे साउन्ड साउनफोरजोंहाय माखासे जोंनि आबहावायाहाय गुबुंले जालांदों आरो औ
औ नंगौ नोंथां
बेफोरनोसै आरो गोबां रोखोमनि गुबुंले जा राव जेंनायाब गोबां रोखोमनि गुबुंले जाबावो आरोना गोबां रोखोमनि माबाजोंहाय दा नोंथाङा आङो बेखौ नोंथांनिफ्राय खोनासंनो लुबैदों आरो ना नोंथाङा मिथिनो हानो हागोन
औ नोंथां थारैनो ओ आबहावा गुबुंले जानाय होनना बुङोबाथ' नोंथाङानो फोरमायलांखाबाय नङा होनोमबा आबहावा जोंनि सोर गिदिं थानाय बिफां-लाइफां नङा होमबा नोंथां बार दै
औ
बेफोर जाहैबाय जोंनि आबहावा नङा होमबा नोंथां दा बेनिनो आबहावा गुबुंले जानायनि मोनसे गुबै खारनखौ आं जेरै मोनसेखौ बुंबावनि जेनेबा बार गुबुंले जानाय नङा होनबा नों-
औ
बार गुबुंले जानायनि सायाव बुंनो सानदों बारा बोरै गुबुंले जाहैदों आरो माब्रै जागासिनो दं नङा होनबा नोंथां बेनि सायाव जेरै जों बार गुबुंले जानाय होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनाव जों नुयो नङा होनबा नोंथां
जोंनि ओनसोलफोराव गोबां गोबां माने गारि मथरनि होंगो दोंगो नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे गोबां कल-कारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुनदै नङा होनबा नोंथां जायखौ जोङो इन्डास्ट्रि होनना बुङो नङा होनबा नोंथां कम्पानिफोर गोबां इटा कम्पानिफोर होन बा माबा मोनसे कम्पानि होन नङा होनबा नोंथां
ओ ओ
थाव दिहुनग्रा कम्पानि इटान अइेल होनना बुङो जायखौ नङा होमबा जों नोंथां गोबां रोखोमनि कपानिफोर दङ' आरो नोंथां दा बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखोनननदै नङा होनबा नोंथां दा बेफोर उखुन्दैया जोंनि बारखौ गोबां गुबुंले खालामगासिनो थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दों नङा होमबा जेरै नोंथां जोंनि ओनसोलफोराव गारि गारि मथरनि होंगो दोंगो गोबां उखुन्दै ओंखारनाय नङा होमबा नोंथां दा बेफोर उखुन्दैजों मा जादों जोंनि ओनसोलफोरा गोबां पलुसन जानायखौ जों गुबुंले जानायखौ जों नुबाय थादों थानो मोनदों नङा होमबा नोंथां
अ
नंगौना नोंथां
औ नोंथां औ
बेफोरबायदि जेंनानि थाखाय जों दा हां लाग्रा अक्सिजेन नङा होमबा नोंथां जायखौ जों हां लायो नङा होमबा नोंथां दा बेफोर कार्बन डाइ अक्साइद गेसा गोबां उखुन्दैफोरनिफ्राय ओंखारो नङा होमबा नोंथां दा जायनि जाहोनाव मा जाखो जों हां लानाय अक्सिजेन ना माने गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै बुंनो थाङोबा दिल्ली मुम्बाइ नङा होनबा नोंथां बा जोंनिनो साखाथियाव थानाय गुवाहाटटि नोगोर मा जायखौ जों गुवाहाटी होननानै बुङो आरो गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर सिटी फोरावहाय दा जोंनि हादोरावबो माखासे गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव बिथांमोना दा मा खालामो दिल्ली मुम्बाइनि मानसिफोरा नङा होनबा बा बार बार पिउरिफाइ जाग्रा मोनसे मेसिन नङा होमबा नोंथां एकेवाइ होनना बुङो एकेवाइ मेसिन जेनेबा न'फोराव बेफोरखौ लागायनानै लायो नङा होमबा नों - -थां माने न'फोराव लागायनायनि गुबै जाना जाहैबाय बारफोरखौहाय पिउरिफाइ खालामनाय आरो सोदांनाय बारफोरखौ सोदांनानै जों हां लानाय अक्सिजेना जाहाथे गुबुंले जाया आरो जोंनि देहा हायाव हाबा नङा होमबा नोंथां आरो जों बेमार आजारनि जाहाथे बारग'यो बेनि थाखाय आजिखालि मानसिफोरा मा खालामनांगौ जानानै फैबाय न' सिङाव किउ आइ मेसिनफोरखौ जों बायनानै लानांलायगौ जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव दा बेफोरनि माखासे जोङो सलुसनफोरखौ खौ जोङो बाहायोब्ला जों सलुसन जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां नाथाय जोंनि मानसिया बेफोरखौ दाबो सा- बाहायाखै बा सलुसननि फारसे सानाखै नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो गारि मथर फोरखौ एसे खमायनांगोन नङा होमबा नोंथां गावनि पार्सनेल गारि नङा होमबानो जायखौ जों अन गारि होनना बुङो नङा होनबा गाव गावनि गारिफोरखौ जोङो एसेब्लाबो बायजोआव दिहुननायखौ जोङो लामा आसामाव दिहुननायखौ बा सालायनायखौ जोंङो खम खालामनो सेस्था खालामनांगोन आरो नोंथां
औ
खालामोबा मा जागोन जोङो जेनेबा पाब्लिक गारि जायखौ जोङो होनो ट्रेन्सपर्ट नङा होमबा बास जानो हागौ बा ट्रेन जानो हागौ नङा होमबा नोंथां बा मेट्र'फोर जानो हागौ नङा होमबा नोंथां दा जोङो बेफोरबायदिनि राहाजों दावबायनांगौ आरो बांसिन नङा होमबा नोंथां नांगौ गोनां जायोब्ला अब्लाबो जुदि गावनो बाइक लांनानै थाङोब्ला ससे लामायावनो जोङो जुदि गाव गावनि कारखौ लानानै थाङोब्ला अभियासलि नङा होमबा नोंथां जोङो पलिुसना बांसिन जागोन आरो बेफोरनि उखुन्दैयानो बारखौहाय गुबुंले खालामगोन आरो लोगोसे गोबां ट्राफिकबो जासिननायखौ जों बेफोरबायदियाव नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
औ नोंथां थारैनो थिग बेबायदिनो ओ माखासे जाहोनफोर दंबावो जेरै ओ सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे दा मा जाखो नोंथां ओ बिफां लाइफांफोराबो खमायलांबाय नङा होमबा नोंथां बिफां लाइफांफोरा खमायलांबाय जायनि जाहोनाव मा जाखो दा ओ बिफां लाइफां खमायनायनि थाखाय जोंनि जाय ओ अक्सिजेन लानाय नङा होमबा जों बेफोरो बारफोरा गुबुंले जानायजों लोगोसे आरो जोंनि ओनसो लाव गोबां बिबांनि माने गरम जानायखौ जोंबो जों नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां नंगौना नोंथां औ नोंथां दा नोंथां जोंहा समाबो लासै लासै फैयै फैयै जाबायमोन नोंथां सावरायनांगौथ' गोबां दंमोन इयुननि समाव जों माखासे सम लानानै सावरायफिनसो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां औ नोंथां